हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ औ
दा बिदिब्ला जोंहा मा आयदानि सायाव रायलायनो
ओ जोंनि बर'नि जेनेबा बर'नि आरिमु आरो लोगोसे बिदिनो दानाय लुनाय बेफोरनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां मोसानाय दामनाय आगजु बेफोरनि बागै
औ औ जागोन दे नोंथां जोंनि बर'आथ बेबायदिनो ओ आरिमुनि आयदायाव बुङोब्लाथ जोबोर गोजौ थाखोआव जौगानाय नङा होमबा नोंथां औ थ' बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय आरो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो बिथिंनि फ्रायनो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायनो जौगानाय बेबायदिनो इन्थु नोंथाङा बो दे बेनि बारै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा मा मा मिनथियो।
आङो जोंनि बर'नि आरिमुनि बागै मिथिबा जोंना गुबै जेनेबा जों जोंनि बर'नि हारिमुखौ जेनेबा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों जोंनि हारिमुवनो गोनांथि नङा होनबा नोंथां दा बिनि बेलायाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेजों लोगोसे जोंनि मोसानाय बेजों लोगोसे जोंनि दामनाय दुनाय दामनाय देनाय दामग्रा आगजु बेफोरनो जोंनि बर'नि सिनायथि नङा होनबा नोंथां जोंखौ जेनेबा मोनसे से हारि हिसाबै सिनायनोब्ला जोंखौहाय बेफोरजोंसो सिनायगोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
दा जोंना बर'नि गे हारिमुनि गेजेराव जेनेबा मोसानायनि बेलायाव बुङोबा मोसानायनि बेलायाव गोबां रोखोमनि मो होनाय दङना नोंथां जेनेबा बागुरुम्बा मोस सानाय दावस्रि देलाय मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसानाय थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बायदि रोखोमनि मोसानाय दङ‌' आरो लोगोसे दामनाय देनायनि बेलायावबो जोंनिया खाम दङ जथा दङ सिफुं दङ सेरजा दङ बायदि रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौ
औ नंगौ नोंथां आंबों मिथियो
जोंसो जोंनि बर' हारिया सिनाय थि मोनगोन आरो ना मोनसे हारि हिसाबै
औ आरो बेफोरखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हाब्लासो माने बर' हारियाबो गोजौ फारसे
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ‌
आरो दाथ' बर'नि गोबां जेनेबा हारिमुनि माखासे गोबां गाननाय जोमनाय आरो बिदिनो दामजुफोराबो ओइ‌ जि आइ टेक मोनबाय
औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ
त' बेबायदिनो आरो नो जोंनियावबो बेबायदि गाननाय जोमनाय जेनेबा दानाय लुनायफोरखौ दासिम गोबां गोबां बर' आइजो फोरानो जेनेबा जोंनि जोंनि हारिमु खौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जा दख'ना गानो फास स्रा लायो आर'नाइ लायो बेफोरखौ दासिमबो गाव गावसिनि आखाइज जोंनो न'आव ओ दानाय लुनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय ज इन्दि इन्दि खुन्दुं बेफोरखौबो ओ माखासे बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनानै बिनि फिथोबनिफ्राय बिदिनो इन्दि खुन्दुं लुनाय मानाय बेफ फोरखौ दासिमबो गोबां बर' न'खरफोरााव नुनो मोनो। आरो बे जोंनि बर'फोरनि अ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोजाम समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे आदब खान्थि खामानिफोर नङा होमबा आरो बेबायदिनो ओ हारिमु आरो बिदिनो जेनेबा दामजुफोरनि बेलायावबो जेर खाम सेरजा सि फुं बेफोरखौ ओ बर' बर'नि जेनेबा हौवाफोरा बर बिदिनो बानायनायखौ नुनो मोनोना दासिम
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ
बेफोरनि गेजेरजोंसो आरो औ औ बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरोना नोंथां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव होनोब्ला बेफोरनो गुबै आरो जोंहा जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो जे जोंना बैसागो बैसागो जेनेबा बैसागो रंजानाय रंजालि बैसागो बेबो जोंनि बर'नि मोनसे गुबैयै माने मोनसे जेनेबा फोरबो बायदिखौनो होनजाबाय आरो ना नोंथां माने जोंना बेफ फोरनि गेजेरजोंबो बर'खौ सिनायथि मोनो बैसागु फोरबो जेनेबा रंजानाय बेफोराव जोंनि बर'नि माखासे काल जेनेबा आरिमुवा थांनानै थायो आर ना नोंथां बिनि गेजेरजोंसो माने जोंना आरो बैसागु समाव जेनेबा ज' ज' ओंखारनाय आरो बेयाव नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौना जेब्ला बैसागु रंजायो अब्ला जोंनि बर'नि जि आइटेक मोननाय जौ माइब्रा बिद दै खौहाय माबोरैहाय माने अ लोङो आरोखि ना नोंथां आरो बेखौबो मा जों गाव गावनि आखाइजोंनो बानायनो हायो नोंथां जेनेबा जों बेखौ गुबै जोंनि आख खाइजोंनो बानायो आरो बेखौ जों लोङो आरो बेयाव जोंहा जेबो खहा जाया नों थां जेनेबा जोंनि ओ देहायाव जेबो माने गोहोम खोलैया
औ गाज्रि गाज्रि जेबो गोहोम खोख्लैया आरो मानो होनबा बेखौ ओ बेबायदि बैसागो रंजानाय बाजानायनि मुङैसो लोंनाय
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
जोबोर मोजां नोंथां आरो बेबायदिनो ओ जोंनियाव जानाइखि बर' आइजो फोरा दख'ना फास्राफोर गानो नङा होमबा नों बेयावबो माखासे जा आगरफोर बानायनायज जायो जा दख'नाफोर दानाय जायो बे बेफोरावबो गोबां मुं दं नङा होमबा दा जेरै दामजुफोरनियाज ओह खाम सिफुं सेरजा जथा बेबायदि दङथ' जोंनिया बेबायदिनो खना आरो फास्रा बेनि गेजेरावबो बियाव जाहोनाखि आगर बानायो बेफोर आगरनिबो गोबां नाम मुं फोर दङ जायफोर आगरनि मुंफोरखौ ओ नोंथाङा माखासे बुंथिनानै होदो
औ ओह जोंनि दख'ना आरो फास्रे एरनाय माखासे आगरफोरनि मुं जेरै फारौ मेगन बैग्रि बिबार हाजो आगर मै आफा खांखिलर बेदर दिंखिया बिजौ गोबां रोखोमनि आगर दं नोंथां जायनि मुंखौ जोंबो मिथिजोबा नोंथां गोदोहाय माने आबै आबौआबो माने आबैमोनहा जेनेबा बेफोरखौ माने गावनि आखाइजोंनो बिजिर बिजिर दाबोनाय आरोखि ना नोंथां आथिखालावथ' मिसिंबो ओंखारबाय नोंथां बिनि गेजेरजोंबो जासै नाथाय गोदोनिया नोंथां मिसिंफोरबो गैयामोन मोन नालाय गावनि आखाइजोंनो दायोमोन आरो आरो नोंथां नों मिथिगौना गोदोनि समाव जों दानाय समाव जेब्ला दानियाथ' आथिखालाव जों गावनि आखाइजोंनो रं होनायखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां गोदोनि समावहाय जों मोनथिबोनायाव जों खोनाबोनायाव जोंनो खोनथा बोनायाव मा जे ओह खुन्दुंआव जा खालार होयो माने गाब होयो बे गाबखौ जों गाव गावनो माने आखाइजोंनो बानायनानै होयोमोननो जेरै दंफांनि माने ओह दंफांनि बिलाइ बिबार फिथाइ रोदा बेफोरनिफ्राय बानायनानै नोंथां आथिखालावथ' बेबायदि गैला नोंथां गोमाबोबाय आरोना
औ नोंगौ नोंथां बेखौ आंबो खोनादोंमोन नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव ओ बेफोर दामफोरखौ माने बांसिनखौनो मिथिनानै बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनोमोन नङा नङा होमबा नोंथां बिलाइफोरनिफ्राय रोदाफोरनि जाय माखासे फिथाइ बिबारफोरनि द
औ।
औ थ' बेफोरो मोनसे जोबद गोग्गाथाव नङा होमबा नोंथां। थ जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनिया बर'आवथ' आरो गोबां नेमखान्थिफोरबो दङ जाय गोजाम समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों ओ जेनेबा जोंनियाव ओ बेफोर फुजा होनाय मानायाव खेराइ मोसानाय जायो बेफोर बेफोरखौ नायनो थाङोबा बे जोबोर गोथौ माखासे बेफोरावबो गोथौ माने ओंथि हाबनानै दङ न ङा होमबा थ नोंथाङा खेराय मोसा मोसानायनि बारै औ दे बुंनो हागोन नोंथां
माने बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा बर हारिनि सिनायथिसो आरोना नों थां बेनि गेजेरजोंबो जों जोंनि हारिखौ जों मोनसेे बर बिदि होननानै सिनायथि होनो हायो आरोना नोंथां खेराइ मोसानायनि बेलायाव ओमफ्राय ओ बुंनो थाङोबा नोंथां जे जेनेबा दाउ थै लोंनाय ओमफ्रायो थुंग्रि सिबनाय जेनेबा ओ खामाव बारखोनाय बेफोरनि बेफोरखौनो मिथियो आरो आं नोंथां जेनेबा बेफोरखौनो खोनाबोदों नुबोदों नों थां आरो गोबां दङ नोंथां जायखौ जों मिथिजोबा
औ नंगौ आरो बेनिफ्राय ओ खेराइखौथ पुरनिमानि समावसो लानाय जायो खोमा नङा होमबा नोंथां मागो पुरनिमा बे फोरबायदि समाव माने बे अ दान सोरां अखाफोरजों लोब्बा लाखिनानै माखासे ओ बेबायदिनो खालामनाय जायो नं ङा होमबा
औ औ नोंथां औ औ
फ्राय ओ जोंनि बरआव जायफोरनाखि खुगा मेथाइ दं बेफोरबो गासिबो मिथिंगाजों लानानैनो बानायनाय आरो बिदिनो जेनेबा गासैहाबो मोन फा मोनफा माने ओंथि गोनां नङा होमब्ला आरो जोंनि बर नि मेथाइफोराव थ गोबां रोखोमनि जेनेबा गोबां रो खोमफोर दङ थ नोंथाङा बिफोरखौ मिन्थियो नामा मा मा मेथाइफोरखौ मिन्थियो नोंथाङा
ओ जोंनि खुगा मेथाइ होनब्ला गोबां दङ नोंथां ओ जेनेबा खुगा मेथाइ होनोब्लाथ जों गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोबाय थानायखौसो होनो नङा होनबा नोंथां
औ औ
दा बिनि गेजेराव जेनेबा होनोब्ला गोदोनि जेनेबा गथ' फुथुनाय खुगा मे थाइ बेफोरबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
बेफोरबो जेनेबा जोंनि दङ' जेनेबा नोंथाङाबो मिथियोबा बुंनो होदो एसे
ओ आङोथ' बेखौ मिन्थियो जेनेबा ओ आंबो बेखौनो मिन्थियो गथ' बुरखायनाय मे थाइ आरो बिदिनो लावखार ओंखाम जानायाव खननाय मेथाइ औ आरो बे फोरखौ मिन्थियो आरो हिनजाव गोदान ओ बे हाबायाव हिन्जाव गोदान मुननायाव खननाय मेथाइ बेफोरखौ बेफोरखौ मिन्थियो आरो थ' बेफोर गासैबो माने जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे
औ औ
जोंनिखो हारिखौ फोथांना लाखिनायाव हेफाजाब होयोआरो आरो बेफोर खौ माने दासिमाव माखासे जायगा फोराव नुनो मोनला खिन्थु बेफोरखौ मिथिनानै लायोबा मोजां आरो बयबो मिन्थिनाया ओ गोनां बेखौ आं सानो।
औ दा जोंनि ओ ओ हारिमु जोंनि बर' हारियाव मोनसे हाबा हाबा होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गुबै नेम हाबाया जाहैबाय जोंना हाथासुनि नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां जाय
अनला ओंख्रिजों औ औ हाबा होनाय जायो औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बियो ओ बेयाव जोङो हाथ थासुनि होननानै बुङोब्ला अनला गुबैयै अनला बे अनलाखौहाय जेनेबा अनलाजों ओंखाओंख्रै ओंखाम बेबायदिजोंनो जों हाबाखौ होनो जेनेबा अनला खुरनाय आरो होना जायखौ अनला
औ औ नंगौ आरो बे हा आथासुनि हाबायाव अनदला ओंख्रिखौ नोंथां ओ हिनजाव गोदाना गावनि आखाइजोंनो सङो नामा नोंथां
हिनजाव गोदाना माने बे अनलाखौहाय देनांगौ नोंथां औ औ खोनागासिनो नोंथां जेनेबा अनलाखौ गावनि आखाइजोंनो देयो आरो। ना नोंथां जेनेबा संनायाबो आं संनायखौ मोजाङै मिथिया नोंथां संनायाबो संनांगौ जानो हागौ। खिन्थु देनाया हरै बियो नेमनि आन्थाबाबो बे गावनि आखाइजों बे उवाल बे गाहेनाव दे बे अन गुन्दैखौ देथारनांगौ आरोना नोंथां एसेब्लाबो
औ औ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ हाथासुनि हाबाखौ सानाव होनाय जायो ना मोनायाव होनाय जायो माने माखासे गामिफोराव दानि समफोराव माने सानावबो खुरनाय नुबाय नाथाय गोदोनि समफोराव आङो गामिफोराव नुदोंमोन बांसिन। मोनायाव हाथासुनि हाबाया जायो मोन आरो स' नों निया जायगायाव मा माबादि खिन्थानो होगोन नामा एसे
औ जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां गोदोहाय मोनानि समाव जायोमोन आथिखाला आथिखालाव नाथाय सोलायबोनायखौ नुबाय नोंथां गोबांनो सानावबो होनायो बिदि नुसै आरो नोंथां आथिखालाव माने मोना सानजों जेबो माबाखौ दोनाखै नों थां जायखिया सानावबो होयो मोनायावबो होयो औ गासिबो टाइमावनो होनो हायो नों
दे बिदिब्ला नोंथा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
गोजोनथोंसै औ दे।